हेल'
हेल'
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दायो फ्रि नामा?
औ नोंथां
बिदिब्ला जोङो हिनजावफोरनि गाननाय जोमनाय आरो हौवाफोरनि गाननाय जोमनायनि बागै जोङो सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
बिब्दिब्ला नोंथाङा दायो हिनजावफोरनि गान्नाय जोमनायफोरखौ एसे नोंनि मोनदांथिजों फोरमायना होदो नोंथाङा
औ जागोन नोंथां।
औ दे
हिनजावफोरा दख'ना ब्लाउस जोमग्रा गानो जोमो
औ।
दख'नाया जोंनि हिनजावफोरनि गान्नाय जोमनाय जिफोरनि मादाव दख'नायानो गाहाय
औ औ।
दख'नाया गोलावै गु फुट जायो आरो गुवारा जि ब्रैजिसे नै फुट गुवार जायो। दख'नाया गोबां रोखोमनि थायो।
औ
दख'ना थावसि दाउ दाउथु गोद' फारौ मेगन सालामाथा बायदि बायदि।
औ औ
आरो गोबां रोखोमनि आगरनि थायो।
औ।
जेरै दाउथु आगर फारौ मेगन थाइगिर बिबार दिंखिया दिंखिया बिलाइ
औ।
बायदि बायदि रोखोमनि आगरनि थायो।
औ।
आरो बुंग्रायाबो। गोबां रोखोमनि थायो।
औ औ।
जोमग्राखौ जिं जिं जिङाव समायना आगर एरो।
औ।
ओमफायो आयो जोमग्राया। आगर एरनानै जोमग्रा जि दानानै लायो। जोमग्राया गोलावै। एसे आरो गुवारै मुसे बिबांनि थायो।
औ।
जेरै जोमग्रायाबो दख'ना बायदिनो गोबां आगरनि थायो। बिदिनो हाजो आगर। दिंखिया बिबार बायदि बायदि रोखोमनि आगरनि थायो।
औ। ओ जेनेबा दखनाया मा मा गाबनि थायो। नोंथाङा फोरमायनानो हागोन नामा।
दखनायाथ' अनेक रोखोमनि गाबनि थायो जेरै गोमो गोथां। गोजा बायदि बायदि रोखोमनि थायो।
औ। ओ आरो हौवाफोरनि गानग्रा जोमग्राफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना हो हागोन नामा जुदि हिनजाव हिनजावफोरनि गानग्रा जोमग्राफोरनि
हागोन नोंथां।
औ दे नोंथां फोरमाय।
हौवाफोरा गामसा आर'नाइ। बायदि रोखोमनि गस्ला। गानो।
औ।
गस्लाया गोदो गोदाय बर'फोरनि न'आवनो दानाय जिनि। फ्राय गस्ला बानायना गानोमोन।
औ।
दानि मुगायाव सान गस्ला गस्ला। हाफ जेकेट आरो गस्ला गुबै गानो।
औ।
गस्लाया बर' हारिनि सिनायथि नेरसोन।
औ।
आरो आर'नाइआबो गोबां रोखोमनि थायो।
औ।
आरनाइआ। बर' हिनजावफोराबो आर'नाइ दायो। बेनि महरा गोलावै ब्रै खावसे फुट। आरो गुवारै दाइन एबा। गु इन्सि जायो जानो हागौ। गामसायाबो अनेक रोखोमनि थायो। बियो बर' हौवाफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार गानग्रा जि।
गामसाया मोननै रोखोमनि थायो।
औ।
मोनसेया सारा माइ। थेबजायै आरो गुबुन मोनसेया सारामाय थेबजानाय।
औ।
सारा सारा माइ थेबजायिया थेबजायि गामसाया गुवारै नै फुट। आरो गोलावै द' फुटसो जायो।
उम। बेनिफ्राय ओ नोंथाङा दख'नानि बागै एसे गुवारै फोरमायना होफिननो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ दे नोंथाङा एसे ओ गोलावैनो बे दख'नानि बागै जेनेबा फोरमायनानै होदो।
औ। हिनजाव गोदाना दख'ना थावसि गानो।
औ
बायदिसिना गाबनि खुन्दुंजों आगर एरनाय जिखौ दख'ना थावसे बुङो।
औ औ
हाबा हुखाफोराव बैराथिफोरा दख'ना थावसि गानो। आरो आगर एर नाय गैयि सोंलानाय दख'नाखौ साला माथा बुङो।
उम उम
दख'नायाथ' अनेक रोखोमनि गाबनि आगर थायो जेरै फारौ मेगन। फारौ मेगन बायदि एरनाय आगरखौ फार फारौ मेगन दख'ना बुङो।
उम
आरो दाउथु गद'। दाउथु गोदो गोदोना गाबनि। बादि दख'नाखौ दाउथु गुद' बुङो। आरो दावराय मोख्रेब।
ओ।
गुबुन गुबुन गाबनि खुन्दुंजों सोंलानाय बा बाथि गंब्रै सुखांनानै दानाय दख'नाखौ दावराइ मोख्रेब आगर बुङो। आरो आगर गुबै दख'ना
औ।
आगर गुबै गाबनि खुन्दुंजों सोंनानै आगर सुखांना बाथि गंब्रै गरखा गंब्रैजों दानाय जिखौ आगर गुबै दख'ना बुङो।
औ।
आरो दिंखिया आगर गाबनि दिंखिया आगरनि दख'ना
औ
ओमफ्रायो बैग्रि बेगरनि इन्दि बेगरनि बायदि बायदि आगरनि दख'ना थायो
दं आर'नाइया जेनेबा महरा माबायदि आरो आर'नाइयाव मा मा आगर थायो आरो आं ओआर'नाइनि जेनेबा मा होन थाखो आथिखालाव माबोरै दङ जौगानानै दङ बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
हागोन नोंथां
अ
आर'नायइया जोंनि मोनसे मानगोनां जि जुनियायै गाव गावनि गोसोआव मोजां मोननाय गाबनि खुन्दुं जों समायना आगर एरनानै बर' हिन्जावफोरा आर'नाइ दायो बिनि महरा गोलावै ब्रै खावसे फुट आरो गुवारै दाइन एबा गु इन्सि जानो हागौ
औ
आर'नायइया बांसिनै हाजो आगरखौ फारनै थिंबो जिं ज एरनाय नुनो मोननायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन महरनि आगर एरो
औ
गाहेलाफोरा मेल मिथिं रंजाथाइ फोरबो फुजा फोरबो आरियाव बाहायनानै अनगायै आलासि सिबिनाय फरायनायाव अननाय आरो मान होनायनि नेरसोनथि महरै बे जिखौ अन्थोब होयो
आथिखालाव बे नायनो मोजां समायना जिखौ बर' हारिजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन हारिया आजावना लानाय नुनो मोनबाय
औ
बे मुंदांखा जिखौ बयबो बर' सेंग्रा गाहेलानि गोदोनायाव फाननानै लानाय नुनो मोनो
औ औ
आरो बियो मोनसे हुदा बादि जानानै फैबाय बे जिया बर' हारिनि जोबोद आंगोनि सिन हिनायथि नेरसोन बियो बर' हारिनि सिनायथि होनायजों लोगोसे समाजारि रां खान्थियावबो थोजासे मदद होयो
औ ओ बिब्दिब्ला जों ओ नोंथां जोंना समप जाना फैबाय बेखायनो जोङो उननि समाव गोबाव गोबाङै सावरायनोसै दा समाव जों दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां।
औ दे।
औ